औ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आं बिदिनो जाखांनानै बिदिनो न'नि लांगोनायावनो दं बारु जिरायनानै।
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथाङा?
नोंथां जोंना दिनै फुङाव माने बिदिनो गामियारि हाथाय दंमोन बेयावनो माने अमा बेदर लाबोदोंमोन बेखौनो जाबाय। औ औ एसे बिदि नोंसिरनालाय माबाय ओ मा ओंख्रि?
ओ आं जाथ'वाखैनो नोंथां दाबो।
अ
नोंथाङा दायो होनबाथ' फ्रियैनो दंदांना नोंथां? आङो नोंथांजों ओ नोंथांजों माने बिबारनि सायाव सावरायनो होना फैदोंमोन आरो नोंथाङा साव रायनो हागोनना बिबारनि सायाव जे हो नोंथां?
हागोन।
औ होमबा आं एसे नोंथांनो फोरमायना होगोरसै आरो ना नोंथां। बिबारखौ एबा बिबारा जोंनि थाखाय मानो गोनांथि एबा जों बिबारखौ मा मा रोखोमाव बाहायनाय जायो?
औ नोंथां फोरमायहरग्रोनो हागोन दे नोङो औ ।
ओ जोङो बिबारखौहाय जों गोबां रोखोमाव जों बाहायनाय जायो नङा होमबा? जोङो बिबारखौ हाबा हुखा एबा जोंनि गोबां माने बेबायदिनो देक'रे सेन खालामनाय एबा जोंनि फांसन एबा बेबायदिनो फुजा एबा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि माने नांगौफोरावहाय एबा बिबार खौ बाहायनाय जायो जों मानि जों बय बो मानसिफ्रानो बिबारखौ गाव नि नांगौ एबा रोखोमनि नांगौफोराव बाहायनाय जायो आरो ना ।
औ ।
हाबायावबो गोबां माने बिबार गैयाब्लानो जाया । जों हाबा हुखायावहाय जोङो हौवा गोजा हौवा गोदान एबा हिनजाव गोदानखौ जोङो बिबार गान सोनो थाखाय जोङो बेबायदिनो बिबार एबा माला सुनांगौ जायो । बिबारनि जोंखौ गानहोयो आरो ना आरो गोबां रोखोमनि बिबारफोरखौ जोङो ओ बिबारावथ' मोननै रोखोमनि नङा होमबा बिबारा मोनसे मोनसे जेनेबा अ जिनेल बनायनाय मेद बेखौहाय बांसिन बानायनाय खौ बाहायो होनोब्ला प्लासटिकनिखौ जोंङो बेबि बिदिनो हाबा हुखा एबा जों डेक'रेसन खालामनायाव जों बांसिन बाहायो आरो ना
औ नंगौ ।
आरो बिबारा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि मानोना होनोब्ला बिबारा जोंनि न' जोंनि ओ जायगाफोरखौ समायना खालामो एबा सिनारिसफोरखौ मोजां दिब ओ स साइस नुहोयो एबा जोंनि समायनायखौ ला बोयो जों गोबां बेबायदिनो जायगाफ्रावहाय जों थाङोब्ला गोबां जायगाफ्रावहाय बेबा दिनों पार्क ओ ज नों जायखिया पार्क होन बेयाव गोबां बेबायदि रोखोमनि बिबारफोर खौ जों नुनो मोनखागोन मानो होनब्ला बिबारासो जोंनि जायगाफोरखौ समाय होयो नङा होमब्ला नोंथां? ओ बिबारानो जोंनि थाखाय जोबोद माने गोनांथि एबा जोंनि थाखाय जोबोद ओ मोजां
औ ।
मानो होनोब्ला बिबारानो जोंनि जायगाफोरखौसो समाय होयो एबा बिबारखौ गोबां ओ सुबुंफोरा एबा ओ बिदिनो फेेनसि बाजार होन गोबां माने सपिं मल होन बेफोरावहाय गोबां बेबायदिनो बिबारनि फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां नङा होमबा? बेबायदिनो आरो बि-बिबारा ब्राद रोखोमनि बिबार दं । जेरै गोजा, गोथां, बिदि निला, गोमो बायदिसिना रोखोमनि बिबदिनो खोमनि बिबार दं आरोना बिबारफोरखौ जोङो बाहायनानै जोंनि मुलाम्फा मोनो जोङो जेरै जोङो बिबारजों गोबां रोखोमनि ओ देलायग्रा मुवा एबा पारफिउम एबा जोंनि थाखाय बेबायदिनो मोजां ओ चिस एबा जोंनि इउस खालामनो थाखाय गोबां माने बेबबदिनो बिबारनिफ्राय जों मुवाफोरखौ जों बानायनाय जायो एबा जोङो बिबारनिफ्राय जों गोबां बिदिनो रोखोमनि ओ थावफोरबो जों बानायनाय जायो ‌ खानायाव फुनग्रा एबा जों जाग्रा थावबो जेरै सानफ्लावार बिबारजों जों गोबां बिदिनो ओ सुबुं सुबुंफोरा एबा मानसिफ्रा आबाद खालामनायखौबो जों नुनो मोनदों सानफ्लावारनि जेरै बे ओ बिबारजों जों गोबां बेबायदिनो थाव थाव बानायनानै जों बेबायदिनो जों थावखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव जों प्रटिन मोननो हायो जों गोबां बे भिटामिन भिटामिनखौ जों मोननो हायो बे बिबारनि ओ सामफ्लावारनि जोङो थावखौजों जायोब्ला ओ बे सानफ्लावारनि थाव होनोब्ला जोबोद माने बेसेन गोसा आरोना बेनि थावा बे बायदिनो ओ बांसिन गोबां ओ गुबुन गुबुन जायगाफ्रावल' बिदिनो खेथि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो बांसिन ओ मानसिफ्रानो ओ बेबदिनो आबाद खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना ओ बाट जोंनि ओनसोलावबो बेबदिनो साफ फा सानै बिबदिनो ओ ए नुनो मोनोमोन बाट दा जों बांसिनानो जों नुनो मोनलिया बाट जोंनि न'फोरावहाय फांफा फांनै बेबायदिनो गावनि समायनायनि थाखाय एबा न'आ समायनायनि थाखाय बिबदिनो गायनानै दोनो जोङो बिबार थायोब्लासो जोंनि न' फोर समायना नुगोन जोंनि न'फोरखौ जों गोबां माने साजायना माने जों अ हावस मोनसेबो बिबार गैयाब्ला लांदांसो नुगोन नङा होमब्ला जोंनि ओ नोंथां बिबार रोखोमाव बाहायो आरो ना नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा दा सिगाङाव जोबोद मोजाङै फोरमायथिना हरदों बिबार जों मा मा खालामनो हायो बे बिबारजों जों मा मोननोहायो दाआंबो आंनि मिथिनायखौ एसे एसे नोंथांनि सिगाव फोरमायनो सानदों आरो दा नोंथाङानो फोरमायखादों जे मा होनोमोनलाय जोंहा न' बांफोरावहाय खाथि खालाफ्राव बिबार थायोबा जोंहा जोबोद समायनायखौ जों नुनो मोनो औ नंगौ मानो होनबा जेनेबा जों बिबार मोनसे जायगायावहाय बिबार जों नुनो नुनो मोनो ब्ला जों बहाय माने गोजोन्नायबो मोनो आरो मानो होनबा बे मोनसे जोङो साजायनायाव बाहायो नालाय
औ
औ दा नोंथाङा बुंदो आंनि सिगाङावहाय बिबारजोंहाय मा होनोमोनलाय मेडिसिनफोर बानायनाय जायो होननानै बुंदों थाव माबा माबि बिदिनो जेरै हमनानै ला जोंना सानफ्लावार बिबारजों जोंहा थाव बानायनाय जायो बिदिनो माखासे बायदि बायदि बिबारजों जों बिदिनो मुलि बायदिसिनाबो बानायनाय जायो आरो बेल' नङा नोंथां जोंहा बिबारजोंनो बिदिनो जाहा मा होनोमोनलाय क्रिमफोरबो बानायनाय जायो गोबां बुस्थुनि क्रिम माने मैगं आवफुनग्रा बिदिनो आरो जोंना जानायावबो बाहायनाय जायो नोंथां नोंथाङा मिथिगौना मिथिया बिबारफोरखौहाय अबेखौबा एबखौबा औ आरो बिबारजों जेरै हमनानै ला मोनसे गलाब बिबार ना जोंना गलाब बिबारखौ जोंहा जानायावबो अबेबा जेनेबा हमनानै ला जों केकफोरावबो बाहायनाय जायो बा हमनाला जुसफोराव आरो साहाजों साहा लोङोना जों बे साहाफोरावबो जों खायफा खायफा माने गलाब बिबारनि एसे बिलाइफोरखौ मानो होनोमलाय बिबारखौ होनानै जों साहा फुंनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो बायदि बायदि थायो आरो नोंथां औ आरो बिबार मोजां मोनसे मोदोमनायबो फैयो जेखौहाय ज जेरै जों खाथि खालायाव गायोब्ला जोंहा माने जायगाफ्राबो साफा थायो मोदोमो जों बेखौ नुनो मोनो आरो आंनि साननाय बायदिबा नोंथां औ जेरै आरो मा होनोमोनलाय
जोङो बे बिबारनिनो जेनेबा आबाद मावोब्ला जों हमनानै ला जों न'नि बारिफ्रावनो बिबारनि मोनसे माने गार्देन जों खेवनानै दोनोबा जों बेखौहाय जों समायनाबो नुगोन आरो बेजों लोगोसे लोगोसेनो जोङो बे बिबारफोरखौ जों फुलियै फानो, बा मा होनोमोनलाय बुके होननानै बुङोना जों, बुके बानायनानैबो जों बिदि फाननो हायो। मा मानोहोनबा दानि जुगावहाय बिबार नङाबानो जाया जेरावबो हमनानै ला जों हाबा खेरा अबा फुजा बिदि माबा माबि जाब्लाबो जों अबा सोरनि बार्थडे सोरखौबा जों बरायोब्ला जेरै नोंथाङा फोरमायखादों हाबायावहाय जों हाब खोनादों ना, हेल'।
औ औ औ खोनादों। औ औ खोनादों नोंथां।
आं सानो जों जों जाय जायगायावहाय बिबारनि हमनानै ला जों नोंथाङाबो फोरमायखादों आंनि सिगावहाय बिबारा मोननै रोखोमनि दं। माने जेनेबा मोनसेया जाबाय नेचारेल मोनखानाय जोंनि बेवहाय मानसिनि बानायनाय। दा मानसिनि बानायनाय बिबारखौ जों बारा एथबां बिदियाव बा मुलि सुलि, बेफोरो जास्ट माने अबेबा जों साजायनाय मानायावल' जों बाहायनाय जायो। नाथाय जों बिबार जों बुंनो थाङोबा दंफांफोरनि नै बेफोरसो जोंनियावहाय बांसिन गाहाम जों बेफोरखौ गायनो नां खौ खाथि खालायावबो मानो होनबा नोंथाङा आंनि सिगाङाव फोरमायहरखादों जोंहा मा मा लाब जायो बिबार गायोब्ला, बा बिबारा थायोब्ला जोंनि जायगायावहाय जोंनि माने मोनसे माइन्डखौबो फ्रेस खालामो आरो बिबार थायोब्ला जेनेबा नुयोब्ला गोसोखौ सानति मोनो, औ। आं बारा मोनथिया नोंथां आं माने आंनि एसे एनै गावनि रोंनायखौल' नोंथां बुंहरदों दा नोंथाङासो मा होनो माने
औ। बिबारखौ जों बिदिनो गोबां रोखोमाव बाहायो आरो ना। जेरै- बिबारखौ गोबां बेदिनो नार्सारिफोरावबो जों फाननायखौ जों नुनो होनो होनबा नङा नोंथां। बिदिनो गोबां माने जायगाफ्राव थाङोब्लाबो पार्कफ्राव बिदिनो दहाय होनखानाय बायदि माने गोबां जायगाफ्राव बाहायजायो आरोना बिबारा। समायनाय, जायगाफ्राव एबा बिदिनो रेस्टुरेन्ट गोबां बायदिसिना ना रोखोमनि बिबदिनो हटेलफ्रावबो साजायनो थाखाय एबा समायनो थाखाय फोरावबो बिदिनो बानायनाय बिबारफोरखौ जों दोननायखौ जों नुनो मोनो एबा बिदिनो बाहारफ्राव एबा रेस्टुरेननि बाहारफ्राव एबा बिदिनो फिसा फिसौ बिदिनो पार्कफोर बानायनाय एबा बिबदिनो बिबारजों साजायनानै दोनो। बिबदिनो जायगाया समायनायनि थाखाय औ नोंथां। औ बेबायदिनो आरोना नोंथां रायलायोब्लाथ' गोबां माने जोबनो थाङा। गोबां माने बिदिनो ओंखारलांबाय थायो। बात जोंहा दायो समा जाना फैबाय आरो ना नोंथां। नोंथांजों बेबायदिनो दसे सम सावरायनानै नोंथांजों जोबोद मोजां मोनबाय। नोंथाङा आंनो बे बायदि नोंथां गावनि भेलुवेबोल समखौ होनानै आंनो बिदिनो दसे सम होनायनि नोंथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय आरो नोंथां। होनोमबा दोनथ'नोसै आरो ना नोंथां दे औ औ।